हेलौ
औ हेलौ
खोनादों ना नोंथां
औ
औ औ हेलौ
औ खोनादों दे नोंथां
औ होमबा जोंहा दा गोदोनि ड्रेस गाननाय आरो आथिखालनि ड्रेस गान्नाय बेफोरखौ रायज्लायनोसै नङा होमबा?
हेलौ
औ खोनादों उम
गोदोनि सिगां औ गोदोनि ड्रेस गाननाय आरो दानि ड्रेस गाननाय गाननाय जोमनायाथ गोबां सोलायबोबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ सोलायबाय
मदारन ड्रेस गान्नायखौ बांसिन नुनो मोनसै नङा होनबा? सिगांनि समावथ' जेनेबा गाव गावनि हारिमुनि ड्रेसखौ गाननायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जेनेबा गोदान मुगानि फ्रेस गाननायखौ नुनो मोनसै
औ औ
नोंथाङा बिनि बागैनो एसे फोरमायना होदो दे।
मा होनदों
बिनि बे सिगांनि ड्रेस गान्नाय आरो दानि ड्रेस गान्नाय बिनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
औ ओ आगोलो जोंनि बिमा बिफा बा आदै मादै मोनाथ गावसोरनो दायोमोन हि सोङोमोन। हि दायो नि बायदिसिना गावसोरनो लोगो नांनानै जमा जमा हि दायोमोन‌ गानसा दायोमोन बायदिसिना गाननाय-जोमनायखौ बिसोर गावसोरनो बानायना लायोमोन आरोखि बेफोरखौ नुनो मोनोमोन। दानियाथ बेफोरखौ नुनो मोनला मानोना दानिया सब डिजिटेल जाजोबबाय दानिया मेसिनावनो बांसिन ओ टेकनिकेल जुग नालाय मेसिनावनो बांसिन दानाय लुनायखौ नुयो आरो आरो बे खौनो दानि मानसि फोराबो गाननाय-जोमनाय खालामो
औ नंगौ नोंथां
आरो ओ समफोराबो थोलाना दानिया
औ औ नंगौ नोंथां माने दानिया माने समजों गोरोबनानैहाय जेनेबा गोदान गोदान गोदान गोदान ड्रेस गाननो सोलोंबाय नङा होनबा नोंथां आथिखालावथ' जे-जेनेबा सेंग्रा सिख्ला जेनेबा सिख्लाफोराबो बेबायदि सिगांनि बायदि गावनो निजा आखाइजों बानायनानै गाननाय बेफोर गैला होनबा नङा नों थां आथिखालाव लंपेन्ट गान ओइ गस्ला मदार्न जेबा गोदान मुगानि बेफोर द्रेसखौ गानसै ना सिगांनि समाव जेनेबा नों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि उम बिमाफोर जेनेबा मादैमोन आनैमोन बेफोरो गाव गावनो निजानो आखाइजों बानायनानै गानोमोना नाथाय बेफोरखौ दा नुनो मोनला गोबां खम जालांबाय बेफोरो जेनेबा आथिखालाव गोदान मुगायाव जेनेबा सिख्लाफोरा बेफोरखौ आरोखि ना माने गोजानाव दोननो हमबाय आरो गावबा गावनो दानाय लुनायखौथ' बाद होदो नोंथां जेनेबा बेफोरखौथ' आथिखालाव सोलोंखलानो मानोना बेफोर सोलोंनायनि खम जानायनि जाहोनाबो जाबाय जेनेबा आथिखालाव फरायनायाव बांसिन मुखुब जाससे नङा होनबा नोंथां जेनेबा बेफोराव गोसो गोसो होला बांसिन गुबुन सहराव थानानै फरायसै फरायनायाव बांसिन गोसो होसै गावनि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बयबो नागिरसै नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो बेफोरो खम जालांबाय आरो लोगोसे जोङो मा खालामखो ओ बिदिनो समजों गोरोबनानै जेनेबा गुबुननि ड्रेसखौ गाननो सोलोंबाय आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ औ
औ दा नोंथां औ नोंथां दा नोंथांनिफ्राय आरो मा मा मिथिबावगौ जेनेबा खिन्थाना होदो दे
औ दानिया आ समा होला माने समखौ बारा दिहुननो हाला मानि थाखाय? बयबो खामानि गावबा गाव
औ
बे
औ औ
हायो
औ नंगौ नोथां
दानि गो ख्रोङै थांनो नागिरो। आरो गासैबो आरो
औ
दानिया टेक्न'लजिखौ इउस खालामो आरो मा गोदो नि रोखम जाथोबा जिनिसआबो हमलांबाय औ
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ बिदिनो जोङो गोबां गोबां बायदिसिना जे सावबो बेफोरखौ सोलायनाय नुबोदों आरो
औ नंगौ नोंथां औ माने ओ नोंथाङा जेनेबा दा जेनेबा दाथ' बेफोरखौ बांसिन नासयबोबायानो जेनेबा बेबायदिहाय जो माने जोंनि माबाखौ गाननाय जोमनाया जोंनि हा जेनेबा गावनो निजाजों बानायनानै गावनो गावनि आखाइजों बानायनानै गाननाय बेफोरथ' खमायबायानो नोंथां दा बांसिनै जेनेबा आथिखालाव गोदान मुगाजों गोरोबनानै समजों गोरोबनानै बांसिन गोदान ड्रेस जेनेबा गोदान मुगानि ड्रेस गाननो सोलोंबाय नङा हबा दा ओ बेबायदि गोदान खुगानि द्रेस गानै गानै थांबाय थायोबा उननि समाव इयुनाव जोंनि हारिमुवा गोमालांनो नागिरगोन नामा नोंथां?
औ औ हारिमुखौथ' गोमागोन होननानै साना आङो। ओ जेनबोला बिदि मेसिनफोराव दानाय लुनायफोरखौ जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौबो दानायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
अ बेनिखायनो बेखौ गोमागोन होननानै आङो साना आरो आरो गोमानायबो नंखाया मानो। मा ओ जोंनि ओनसोल लाबो बेफोरखौ गावनि हारिमुखौ लाखिनो
औ नंगो नोंथां
दा जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय औ बायदिसिना गावनि हारिनि देंखो गावनि हारिनि रिंगु दामसा दामनाय बेफोरखौ जोंनि इयुन जोलैआबो रैखाथि होनो होगोनखौ आङो सानहरदों आरो
औ दा ओ जेनेबा दाथ' नों बुंदों मेसिनाव दानाय जेनेबा नोंथाङा जेनेबा मेसिनाव दानानै जों जोंनि हारिमुखौ बिदि फोथांलांगोन जेनेबा ओमफ्राय नों नोंथाङा सानोना साना जे जोङो जोंबो निजाबो गावनि आख आखइजों दानानैहाय जेनेबा बानायनानैहाय गाननांगौ होननानै नोंथङा सानो ना साना माने बेयो जों सोलोंनांगौ नोंथाङा सानो ना साना
बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेथ' आं निजे सोलोङाबाथ' बिराद सम मोजांनि बाथ्रा आरो जे आङो आंनि हारिनि गाननाय दख'नाखौ बा गाननाय गामसाखौ आङो निजिनो न'आव दानानै गानदों सोमोन्दो बेथ' समाजनिबो मोनसे मोजां मेसेज आरो गावनि थाखायबो एसे गोग्गाथाव बाथ्रा
औ माने जोंनि ओ बेबायदि औ
गावबा गाव खामानियाव एसे बेस्थ' थायो नालाय बिदिनो समफोरखौ दिहुननो हाला उम
जेनेबा ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा सोलोंनानै लानो हाबा जोबोद मोजां नङा होमबा आरो सोलोंनांगौ होननानैबो आं सानो जा सम एसे मोनो बेआवनो जों सोलोंनांगोन मानोना अब्लासो जों इयुन जोलै फोरनोबो दिन्थिलांबायानो हागोन नङा होनबा नोंथां दा जुदि जों सोलोंनानै लायाब्ला उननि समाव इयुन जोलैफोरनो जों मा होननानै खोन्थालांनो नङा होमबा नोंथां दानोथ' नै गोमाबोगासिनो दानाय लुनाय जेनेबा दानाय लुनायाव दा मा मा आगजुुनांगौ जों बेफोरखौनो मोजाङै मिथिया मानोना जों बेफोरखौ सोलोंबोआखै दा जोङो उननि समाव मा होननानै जे जि दानो थाखाय बायो गो बायदिसिना गोबां मुवा बेसाद नङा होनबा नोंथां बेखौ जों इउन समाव जों होननानै फोरमायलांनो जेनेबा जों मा होननानै मख'नो जोंनो दा मोजाङै मिथिया नालाय बेखायनो आं सानो सोलोंथारनांगौ होननानै आं सानो आरो ना नोंथां माने जों दा जा सम मोनो बे समावनो जों बेखौ मोजाङै मानो लानांगौ होननानै आं सानो। औ
औ औ नोंथाङा बुं मोजां बाथ्राखौ बुंदों। सोलोंनो हाबोला थ' मोजाङानो
औ नंगौ नोंथां जोंनि थाखायबो मोजां आरो उननि समावबो जों फोरमायलांनो हागोन मोजाङैनो मिथिहोसो मिथिहोलांनो हागोन जेनेबा जों दा सोलोङाबाथ' उननि समाव जों खिथालांनो हानाय नङाना नोंथां आरो गोमालांगोन आरो जों जेनेबा खोन दिन्थिलांनो हानाय नङा आरो जेनेबा जोंनाबो बेबायदि दङमोन जों निजानो आखाइजों गानो मोनजोेमोन सिगांनि समावथ' खोनाय ना नोंथां जेनेबा सिगांनि आबैमोनहा ओ आयंमोनहा मा खालामोमोन ओ माने मिथिंगायाव मोननाय गाब जेनेबा बिफां लाइफांनि रोदा फिथाइ बिबार बिलाइ बेफोरजोंनो खुन्दुंनि गाबखौ होयोमोन नङा होनबा नोंथां नाथाय बेफोरथ' आथिखालाव जोबबोबाय बेफोरथ' गैला दानाथ' गासिबो
गैला गैला
जाजोबबाय ना औ मेसिंनि खामानि नालाय गासिबो मर्दान जुग जाजोबबाय गोदान मुगा जाजोबबाय नालाय दा बेफोरखौ जों मिथिलानो बेफोरखौ माबोरै खालामो माबोरै मावोमोन बेफोरखौथ' जों मोनसेबो मिथिलानो बेफोरथ' गोमालांबोनो हमबायानो नाथाय दा ओ जि दानाया दाबो एसे एसे दङ गामिफोराव न'खर न'खरफोराव दायो दानाया अब्लाबो बुहुत खम जाबोनो हमबायना नोंथां मानोना बेफोरखौ जों सम मोनैनि थाखायबो सोलोंनानै लानो हाला आरो जों औ आरो जोङो मानोना दाना आथिखालाव मेसिंङाव दानायनि गोबां मोजां मोजां आगर बेफोरखौ मोनसे नङा होनबा नोंथां मेसिंङाव दानायखौनो मोजां ओ मोनसै जोङो बेखायनो जोङो बेखौ सोलोंथारनांगौ होननानैबो सानला आरोखि ना नाथाय सोलोंनानै लानो हायोबाथ' जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
औ
औ जोबोद मोजांथाव
औ औ
आनि हारिनि
औ औ नंगौ नोंथां। बिदिब्ला जोंना समावबो जाबाय। जाबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै गोजोन्थों।
औ दे दे।